औ औ खोना खोनादों नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिम ओह गोजान गोजोन मोनाबिलिनि ओह गोसो गोथारै बावनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
दा होमबा आङो नि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामदोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां जेबो उस उसुबिदा गैया
औ औ अब अबा दावबायनायनि ओ बागै नोंथाङा एसे बुंग्रोना
हागोन नोंथां ओ अब्ला आङो एसे फोरमायना होनसै दावबायनायनि बागै नोंथांनो
औ औ दे
गिबियावनो ओह‌ जों जुदि ओह दावबायोब्ला ओह जेब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो दावबायोब्ला माने ओह जोङो जों मिथियै ओह जेरै गुबुन जायगानि सुबुंफोरा गावसोरनि लाइफआव माबोरै थायो एबा गुबुन जायगायाव जोंनि लायज्रायनाय बायदिनो गुबुन सुबुंफोरा माबोरै रायलायो आरो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो नोंथां जोङो जुदि दावबायोब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां ओ रोंगौथिखौ मोननो हायो जेरै जोङो दावबायनाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ नोंथां जेरै ओ स्कुल स्कुल कलेजनिफ्राय लांनाय एबा जोङो गावजों गाव लोगो जानानैनो ओ ग्रुप लोगो जानानै जोङो दावबायनो थाङो अब्ला स्कुलनिफ्राय जोङो थाङोब्ला माने बेयाव ओ मोनसे सोलोंथाइ लानो थाङो आरो जेरै जोङो ओ जुनारसालियाव थाङोब्ला जोङो जुनारा मा बायसा बिसोरो मा ओ‌ माखौ जानानै थांना थायो एबा ओ बिसोरनि बिसोरनि जे जुनारफोरनि लाइफ एबा ओ जिउवा जे बेसेबां जोरो बेफोरनि बागै जोङो जुनारफोराव थांबा मिथियो ओ बिदिनो गोबां दङ नोंथां जेरै ओ जोङो ओ मोनसे जायगानि मुं लानोसै आङो जेरै शिलं ओ‌ जोंबो साननैसो आगोलाव जोङो ग्रुप लोगो जानानै थांदोंमोन आरो नोंथां शिलंआव अब्ला माने बे शिलंआव जोंनि जायगानि बे जायगायाव माने गोबां ओ जोंनि बारहावाया मोजांसिन मानोना ओ ओ जोङो ओ बिफां लाइफां जेरै ओ‌अखानि बिबाङा गोबां जोंनि जायगानिख्रुइ मानोना ओजोंनि ओ‌‌ अक्सिजेनफोरा जोबोद मोजां ओ दा नाय जोंनि जायगायाव जेरै ओ बिफां लाइफांखौ दानफायगासिनो आरो ओ दाबसे जायगाखौ जोङो जेनेबा न' लुनो थाखाय बेयाव जाखिनि बिफां लाइफां दं बेफोरखौ दानफायनानै औ सुबुंफोरा माने गावनो थानो थाखाय न' बानायगासिनो बिनि थाखायनो माने जोंहा जोंनि आब आबहावाया बिराद गुबुंले जाबोगासिनो जोङो अक्सिजेन मोननो गारै ओ बांसिन माने कार्बनडाइ अक्साइद गेसखौ मोनबोगासिनो मानो बिनि थाखायनो जोङो ओ हां लानो थाखायबो जोबोद गोब्राब आरो दा दा सोलिबाय थानाय जेरै बोथोर दा दैथ' बोथोर ना नोंथां द बे बोथोर‌ माने ओ साननै सा गोलाव ब्रैजिसे एबा ब्रैजि ब्रैजिस्नि जौखोन्दो बिदि थांदों माने दुंथाया जोंनिया दा बेयावनो ओ जायफोरा प्रेसार होनो बेखौ जायफोरा जुदि प्रेसारा बांद्रायब्ला अब्ला बे सान्दुआव थानायनि माने गोलैयोब्ला गावनि जिउखौ खहा खालामनो गोनां जायो आरो नोंथां
जों आरो जोंनि ओ ओ जोंनि थासारिखौ जों मोजां लाखिनोब्ला माने जोंनि बिफां लाइफांखौ मोजाङै लाखिनांगोन जुदि जोङो फांसे बिफांखौ जोङो दानफायोब्ला जोङो बिनि गेजेरावनो जोंहा फां बिफां गायना होनांगोन अब्ला जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय माने ओ दा जाखिनि दुंथाया बांदों ओ बिनि थाखाय माने जोंहा गिनांगौ जानांनाय नङा आरो दा बिब्दिनो ओश्रजोंबो ओ गुबुनाव दावबायनो थांनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय ओ बिदिनो गोबां बाथ्रा मिथिनानै मोनो नोंथां जुदि जोङो ओ गुबुन जायगायाव जुदि दावबायनानै थांङोब्ला दा जोङो न'आव थाबाय थाबाथ' ओ गुबुन जायगानि जेनेबा गुबुना थांनानै देखायनाय एबा पिकचार ओ सफायनानै देखायबा जों माने बेखौ नुनानै फिल खालामनो हाया जेब्लासिम जोङो बे जायगायाव थांनानै बिनि बारहावा बिनि ओ अखा हानाय बोथोर बेफोरखौ जोङो जुदि फिल खालामाब्ला जों माने ओ थांबासो मोनगोन माने बेफोरखौ जोङो मालायनि एबा एबा गुबुन थांनाय ओ बिसोरनि ओ जेनबा भिडिअ बेफोरखौ नुब्ला जों माने फिल खालामनो हाया। खायनो जोङो ओ खनसे नङा खननै बिदि दावबायोब्ला माने रोंगौथि मोननाय मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
ओं दा बिदिनो ओ स्कुल कलेजाव जेरै दा ओ बेखौ गरम बोथोर होनो जुलाइ मान्थआव जायो बियो। दा बेयावबो गोबां रोखोमनि ओ ओ बेरायनाय दावबायनाय बिदि नेमखान्थि थायो। दा बिब दिनो ओ जोंनि खाथि खालानि ओ स्कुल कलेजनि ओ ओ फरायसाफोरखौबो माने गुबुन गुबुनाव दावबायनो लाङो। ओ मानो होनोब्ला सासे सुबुङा रोंनोब्ला फरायनानैल' रोङा नोंथां।
फर्म फिल आप खामनायाव
ओ माने ओ फरायनानैल' रोङा मानसिया। जोङो मेगनजों नुनानैबो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो जेरै ओ सुबुङा जुदि
निसा मुखथ'ना एन्टेरिकिं जाखोथाय?
बे गुबुननि सलायनायखौनो नुनानै माने गावबो रोंलांनो हायो आरो माने ओ गुबुना जि ओ थानाय खामानि एबा बेफोरखौ मावो अब्ला जों बेलेगनि मेंनायखौबो ओ सोलोंनो हायो आरो। नोंथां दा नोंथाङा ओ जिखिनि दा आंङो जि खिनि बुंबाय दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो दावबायनायनि बागै।
हेलौ
औ नोंथां।
दा नोंथाङाबो ओ जिखिनि जा नोंथाङा दावबायबाय ओ गावनि जिउआव ओ दा नोंथाङा जिखिनि दावबायबाय बेनि बागै एसे फोरमायना होब्ला मोजां जासिगोन आरो नोंथां। माने आं मिथिगो औ औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ दा जोङो दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोंना दावबायनाया गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां दा जे रै जोङो ओ जोङो जों जोंनि जायगायावनो दावबायनाय दोङो। जोङो गुबुन एसे जोंनि भारत हादराव नाङैनो जोङो मा होनना बुङो इखो इन्टारनेसनेल होननानै बुङो दा जायखौ ओ सरि सरि निमाहा ओ जायखौ जोङो नेसनेल होननानै बुङो। जोङो हादोरारि हादोरनि सिङावनो दावबायनाय लोगोसे जे जोङो आरो बुंबावो जेरै जोङो गुबुन हादोराव थांनाय। दा बेबायदि जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ दा
औ
जोङो ओ जोंनि जायगानि दावबायनायखौ बुङोब्ला जोंनि जायगायावबोथ' गोबां दावबायग्रा जाय दा जोंनि बि टि सि हालामावबो गोबां दावबायग्रा जायगाफोर दङ। ओ
औ
बेनिफ्राय जोंनि ओ बि टि सि नि दावबायग्रा जायगाफोरखौ होननानै बुङोब्ला जेरै मानास नेसनेल पार्क मानास हाद
औ औ
ओ आरो दङ जोंहा रायमना नेसनेल पार्क आरो बेबायदि जोंना गोबां माने दावबायग्रा जायगाफोर दङ दा बेनि अनगायैबो जोंनिया फिसासिन। फिसा फिनला जेरै दावबायग्रा दंबावो। जेरै जोंना बगामाथि दङ दारागाव सौकि बायदि फिसा फिसा जोंनिना दावबायग्रा जायाफोर दंबावो नाथाय बेफोरो फिसा फिसा दावबायग्रा जायाफोरा जोंनि। जायगानि ल' माने दावबायग्रा जाहैयो आरो गुबुन जायगाफोरनिया फैया जेरै आं बुंदोंमोन। जोंनि नेसनेल दावबायनाय इन्टारनेसनेल दावबायनाय होननानै। दा बेफोरनि सुबुंफोरा जोंनि बे। मा होनो दारागाव सुकिफ्राव बगामाथिफोराव फैनाय जाया आरो। दा बिसोरो फैनाय होनना बुङोब्ला जोंनि मानास नेसनेल पार्कआव जोङो बिसोरखौ फैनाय नुनो मोनो मानोना बेवहाय बिथांमोनहा गोबां बायदि रोखोमनि। दाउसिन दाउला जिब जुनार बिफां लाइफां नुनो मोनो आरो बेवहाय बिथांमोन ना मानि सोहोरफोराव बांसिनै थायो नालाय बेनिखायनो बिथांमोना माने मिथिंगाजों गोरोबनो थाखाय बिथांमोनहा माने बेबायदि बेबायदियाव फैयो आरो
आ
दा नोंथाङा जेरै बुंबावदोंमोन ओ शिलंआव थांनाय न शिलंआव थांनानै जोंनिया गोबां मो मोजां मोजां जोंना नुथाइफोर नुनो मोनो जोङो। मा होनो। जोंनिया जा बारहावायाबो गोबां गुस्थु मोजां जाहैयो।
औ।
बेनिफ्राय जोङो जा आरो गुबुन गुबुन हादोरनि सुबुंफोरफोरखौबो नुनो मोनबावो आरो शिलंआव थाङोब्ला। दा जोङो आंबो थांखांबाय शिलंआव दा आंबो गोबां मोजां मोनहैदोंमोन जोंहाय शिलंआव दा जोङो आरो दावबायनाय होननानै बुंबावोब्ला जोंनिया दावबायनायजों जोंनिया माने गोबां मा होनो जोंनिया मुलाम्फा जायो आरो जेरै जोङो जोङो माने गोबां मुवा बेसाद सोलोंनो हायो जों नुफेरि बुस्थुखौ जोङो ओ सोलोंनो हायो दा जोङो जोंनि जायगायावनो गैफेरामोन मोनसे बुस्थुआ दा जोङो बेखौ दा जों बेखौ गुबुन जायगायाव थांनानै जुदि जोङो नुनानै फैयोब्ला मोनसे जुदि आइडिया मोनसे जुदि जोङो सोलोखौ नुनानै फैयोब्ला जों जोंनि जायगायाव बाहायफैयोब्ला बे जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां नङा होमबा नोंथां? जाय बुस्थुखौ जोङो न'आव थानानै मोनथियामोन जों था दावबायनानै मोनथिबाय बिनि उनाव जोङो जोंनि जायगायाव बेखौ बाहायफैबाय। बेबायदिया माने गोबां मोजां जायो आरो दावबायनायाव बेनिफ्राय जोंनिया खायसे खायसे जोङो गोरोन्थि मावफ्लांनायफोरखौ जोङो बाहेरायाव जुदि मोजां मावदोंब्ला बाहेरनि फरायनो हायो दा जेरै जोंनि जायगायाव। मा होनना बुङो साखोन सिखोनै एसेबां लाखिनाय जाया जों जोंनि जायगाखौ नाथाय जों जुदि मा होनो जोङो मनिपुर मिज'राम बायदि जायगाफोराव थांनानै जोङो बिसोरनि मोजां साखोन सिखोन हुदाखौ जुदि सोलोंना लानानै फैयोब्ला अब्ला बेजोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाहैबाय नङा होनबा नोंथा? दा बेबायदिनो जोङो माने दावबायनायनि गेजेरजों गोबां माने मुवा बेसादजों जों मोजां खालामनो हायो सोलोंनो हायो आरो। दा बेनिफ्राय जोङो जोङो दावबायनायाव आरो गोबां जेंना जेंसिफोरखौबो ओ नोजोर होनांगौ जायो जेरै जोङो जोङो जोंनि जानाय जानाय लोंनायखौ थिगैनो मा होनो ओ आन्दाज लानानै जानांगौ जायो जोङो बेनि उनाव नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लांफाखानांगौ जायो जुदि जों हरफोर थाबाय बायोब्ला अब्ला जोंनिया जों मोजां टर्सफोर लांफानांबाय जोङो जाग्रा मुवा बेसादफोरखौबो मोजां मुलि सुलि लांफानो हायोब्ला मोजां नङाब्ला खायसे जोङो हाजो एरियाफोराव थाङोब्ला जेराव जोङो दखान सखान मोना बेफोरबायदि जायगायाव जोंना गोबां जेंना सोमजिगोन आरो बेनिखायनो जोङो खायसे खायसे जोङो सांग्रांथिफोरखौबो नोजोर होखायोब्ला मोजां जायो। दा बेनोसै आरो नोंथां जोङो समाबबो जाबाय नोंथां जोङो उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां। ओ नोंथांनि ओ बेसेन गोसा समखौ आंनो होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम
दे नोंथां।
अ ओं दे नोंथां।